बेलासिनि नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ आंनिफ्रायबो
औ औ औ औआं नों नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय ओ मोब्लिबनि बागै रायलायनो होननानै आं नोंथांनिसिम ओ फन हरनाय जादों आरो थां औ औ ओ मोब्लिब होनना बुङोब्ला जोङो माबा मा बुजियो आरो माने मोब्लिबा दानि जुगाव दानि गोदान जुगाव मा मायाव गोनांथि बा बेसे गोनांथि जाना फैदों बेनि बागै एसे सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम कल हरनाय जादों आरो औ ओ औ नंगौ ओ नोंथां दानि जुगावथ' मोब्लिब होनना बुङोब्ला गोबां माने गोबां माने गोनांथि जानानै फैबाय आरोना
औ
ओ दानि जुगावथ' मोब्लिब मोब्लिब गैयाबा जेबो खामानियानो जाला
हाला औ
औ जेरै जोङो दा गरम बोथोराव जेरै जोङो फांखाफोर सालायो जेरै ओ फ्रिज फ्रिज दै गुसु खालामग्रा बा बायदिसिना गुसु खालामनो हाग्रा बेफोर फ्रिजफोरखौ बाहायनाय जायो बा जोंनि एसिफोर बाहायनाय जायो
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन नामा मोब्लिबनि बागै
औ दा मोब्लिबा मारै जाग्रोनाय जा सोमजिनाय खिथाग्रोनोसै बेखौ
औ औ नोंथां औ औ औ फोरमाय
दा मोब्लिब होनबाथ' जों दा मोब्लिबा गोदोनि दिनाव गैयामोन गोदोनि दिनाव बांसिनानो साथिसो लगायोमोन केरासिनजों जेनेबा हाला होनानै बेजोंनो सोलियोमोन बबेबा लेखा फरायनायाव बि बिदिनो ओंखाम जानायाव बिदियाव बाहायोमोन आरो बांसिनानो
औ औ
खस्थ' जायोमोन मोब्लिब गैयि समाव सिगां जोबोर खस्थ'यै बारबो होयोमोन सुबुंफोरा ओमफ्राय दानि दिनाव बिदिनो बोरैबा साननानै खास मोननानै जेनेबा बा दै दै गैया बिलो दै बाज्रुम बेनिफ्रायनो बानायनाय जायो दाय मोब्लिबखौ
औ औ नोंथां नंगौ जों मोब्लिबखौ मोननो थाखाय गिबियावनो मा खालामग्रोनांगौ नोंथाङा फोरमायलाय एसे
अ जों दा मोब्लिब मोननो थाखाय बिदिनो मोनसे जेनेरेटर सिस्टेम जानांगोन जेनेबा गिदिंनाय गिदिंनाय जेनेबा दा दैजों फिदिंनो हायो गिदिंहोनो हायो फेनखौ दा दै गोलैनाय लोगोसे बेबो गिदिङो लोगो लोगोनो जोंनियाव मोब्लिब सोमजियो मोनसे मटर होननाय सिस्टेम थायो जेनेबा जेनेरेटर टाइफ औ बिनिफ्राय सोमजियो दा बेखौनो बेजोंनो बानायो मोब्लिबखौ गिदिर गिदिर खागोर बिनि लैथो बिदि दै बाजों गोेलैनायाव बानायो आरो बेखौ बिनिफ्राय दा मोब्लिबया जायो बिनिफ्रायनो साप्लाय फैयो आरो दा गोबां गोबां न'खरयाव जेनेबा बिदिनो उम गोबां मेचिन नांगौ जायो कन्ट्रलार आरो गोबां गोजान गोजान टार गोजान गोजानाव हगार हरो बेसेबा हाजार हाजार भल्टेज जुदि मानसिया बोरैबा नांनो गोनां बा बेफोर टाराव डाइरेक्ट थैखायो औ बेजो बेजों सो फैयो आरो मोब्लिबा दा आरो बे मोब्लिब गैयागौ मानि जोंनियाव सोरांबो मोननाय नङा जोङो आरो जेनेबा दैफोरबो मोनलोंनाय नङा दै बोयोबा मटरजों दै बोयोबा गोबां खस्थ' जागोन आरो सोरां मोननाय नङा बिदिनो आरो नोंथाङा मा मा मिथिबावगौ बिनि बागै बुंनाय ओ मोब्लिब गैयाबा मा मा जागोन
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङाबो फोरमायलांखाबाय ओ गोदो गोदायहाय जोङो ओ कारेन्टखौ जोङो नुनो मोनामोन जोंनि आबै आबौआ बिदिनो ओ औ सोरबा साथिजों सोरबा लेमजों बिदि फरायनो फरायोमोन बा ओरैनो थालाङोमोन ओ फरायसाफोराबो गोदोहाय ओ साथि बा लिमजों फरायोमोन नाथाय नै दानि जुगावहाय ओ कारेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो गोदान टेक्न'लजि फैनाय लोगो लोगोनो ओ फरायसाफोराबो ओ बिदि जालांबाय आरो फरायसाफोरा बिदि जालांबाय आरो माने कारेन्ट थाबासो फरायगोन कारेन थायाबानो फरायला माने मानसियानो इलेक्ट्रिक टाइप जालांबाय आरो माने लाइन मोब्लिब थां माथां जालांबाय आरो माने मोब्लिब थाबासो फरायनाय मोब्लिब गैयाबा फरायला माने मिसिं फोरा जेरै मोब्लिबजों सालाय औ औ मबाइल आनो जा बा बायदिसिना म मिसिंनो मोब्लिबजों बायजानाय मिसिंआ जेरै मोब्लिब थाबासो सलियो बेबायदि जालांजोब्बाय आरो दानि मानसिफोरा दाथ' आरो नै गरम बोथ बोथोराव मोब्लिब गैयाबा ओ जोङो फेन नङाबा बा एसि नङाबानो जों थानो हाया ओ हरफोरावबो उन्दुब्लाबो जोङो मोब्लिब गैयाबानो बाहेरायाव थंब्लद ओंखारबोयो
औ
खोनदो औ
औ औ नंगौ नोंथां औ खोनाबाय औ
उम
बिदि आरोखि माने दानि दानि गोदान जुगावहाय औ माने मोब्लिबखौ जोङो माने बांद्राय माने बोजबना लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ आं दा मोनसे बाथ्रा बुंबावनिय आरो मोब्लिबनिनो ओ दा बांसिना नो चार्सनि गारि ओंखारदों ओ हान्थिनाय दावबायनायनि थाख
औ औ
खौ सार्स होनांगोन जायो मोब्लिबजोंनो बे नङाबा आरो हान्थिनो हाया आरो पेट्रलनि गारि दंमोन बेफोरो जोबनो हमलांबाय लासै लासै दा एलिक ट्रेनि बाइक एबा बिदिनो कार बिदिनो टट' ओंखारनो हमबाय जोबोर खुबिदा जाबाय आ ना दा पेट्रलबो नांनाय नंला दा पेट्रल फोरनि दामा बांनो हमदों आरो गोबां बां खम मोननो ग्रा जाबाय पेट्रलफोरखौ गुबुन हादोरनिफ्राय फैयोमोन दा फैनाया एसे खम जाबाय बिनि थाखायनो इलेकट्रिकनि बाइकफोर बांसिन बानायनाय जाबाय आरो। ओ दिल्लीफोराव सोलिनाय जाबाय नो नोंथां। मिथिगौना नोंथां औ दे नोंथाङाबो बुंनो हागोन माबा मिथियो।
औ औ नंगौ नोंथां ओ गोबां जोंनियाव गारि मथरफोर ओंखारबाय मोब्लिबजों सालायनाय जेरै ओ जोंनियावबो दा फैसै गोबां फैसै जोंनियावबो जेरै स्कुटिफोर फैसै कारेन्टनि आरो ओ इ रिक्साफोर फैसै बिदिनो माने गोबां माने बेटारिजों सालायनाय गारि आरो गारिल' नङा गोबां रोखोमनि ओ जिनिसफोर दं जेरै जोंना टर्चफोर ओंखारबाय लाइट चार्जारफोर ओंखारबाय। ओ बिदिनो गोबां औ सिं मिसिं मिक्सार मिसिं ओ ओमफ्राय ओ जोंना आरो दामजुफोरबो ओंखारदों गोबां दामजुफोर ओंखारदों जेरै बक्स डिजे बक्स फोर ओंखारदों कारेन्टजोंनो दामनांगौ औ औ नंगौ नोंथां। औ दिडिजे बक्सफोर ओंखारबाय बिदिनो माने माने फ्राय बुस्थुआनो माने जोंना मोब्लाबजों माने जेसांनो माने जुगा ओ बारायलांगासिनो दं बिदि दिनो माने बुस्थुफोरा माने कारेन्ट जों बांसिन ओंखारलांनायखौ नुनो मोनदों आरो। जानो हागौ माने मोनसे समाव जोंनि गासै मुवा बेसादा माने मोब्लिबजोंनो सालायलांजोबनाय जागोन होनना आं सानो आरो। माने जोंनाथ' दाना औ गोदोथ' जोंना माइ मिलफोराबो माइ मिल बा थखथा हाखावग्रा मिल बेफोर माने माबा पेट्रल बा डिजेलफोरजोंसो सालायजानाय जों नुनो मोनोमोन। गोदो नाथाय बे दानि जुगावहाय ओ गोबाङानो माने मोब्लिबजोंल' माने दानाथ' माइमिलफोराबो मोब्लिबनिल'सो जाजोब्बाय गासिबो। औऔ ओमफ्राय दंफांआ जेरै दंफां हाखावग्रा मि थिम बेफोरबो गासैबो मोब्लिबनि जाजोब्बाय माने फ्राय बुस्थुआनो जोंना मोब्लिबनि जाजोबनो हमबाय आरो लासै लासै औ ओ नोंथाङा मोब्लिबजों सालायनाय बा मोब्लिबजों ओ बाहायनाय नोंथांनि न'खराव मा मा मुवा बेसादफोर दङ जेरै ओ फ्रिज बा फेन एसि बा टिभि बा मबेइल सलार बा गारि ओ बे फोर बुस्थुआ मा मा बुस्थु दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन नोंथांनि न'आवहाय।
फोरमायना होनसै आंनाव दा बिदि मोब्लिबजों सालायग्रा कम्पिउटार दोङो। मनिटर दङो बे मोब्लिब सालायो आरो फेन दोङो।
औ
ओ गरम जाबाथाय फेनखौ लायो ओमफ्राय मटर दोङो जोंहा। औ दा मोब्लिब लानायाव आरो रां खावरि नांगौ। मान्थलि जायखिजाया जेसेबांनो बाहायो। एसेबांनो नांगौ जायो इउननि हिसाबै जायो आरो औ बिदिनो मा नथलि जोंहा फाइभ हान्द्रेद फैयो आरो बिला कारेन्टनि बिला ओं मोब्लिबनि माबाया खरसाया। औ नोंस्रा आरो मा मा दं दे नोंस्रा मा मा इउस खालामदों खोन्थालाय।
अ जोंहाबो दङ जेरै फेन दङ बेै गरम बोथोराव लाग्रा फांखा। ओमफ्राय बेबायदिनो बक्स दं डिजे बक्सफोर दङ। ओमफ्राय मिक्सार मिसिन दङ। बिदिनो टिभि दङ। ओमफ्राय बिदिनो मबाइलफोरथ' थाखासै आरो टर्स फोर दङ जेरै सलार दङ बिदिनो माने। ओ गोबां रोखोमनि माने जोंनि न'आव नांगौ जानाय मुवाफोर बेसादफोर जेरै ओ दानाथ' आरो मा होनो बेखौ गेसआबो माने कारेन्टनि ओंखारबाय ओंखाम संग्रा गेसफोराबो दानिया कारेन्ट ओंखारसै औ माने न'आव जोंना माने जि नांगौ बुस्थु बे माने बेफोरो दंजोबो आरो माने कारेन्टनिया दाना माने औ नंगौ नथां ओ जोंहा। ना कारेन्ट बिल होनदों नोंथाङा?
औ
ओ कारेन्ट बिला जोहा ना बाहायनायनि लोगोआव जायो। माब्लाबा ब्रैजौ गाहाम फैयो मालाबा बाजौ फैयो माबलाबाथ' द'जौ फैयो दा गरम बोथोर ना। दा गरम बोथोरावथ' फांखा अनु सालायनायजों गोबां फैनाय जायो आरो नोंथां दाथ' दुजुआलागै। फायो आरो मोब्लिबनि बिला
औ नोंथाङा मोब्लिबनि खामानि मावनो हा हायोना हाया जेनेबा सुइ बर बानायनानै लाइ फोर न'फोरनि वायेरिं कानेक्सन खालामनो हागोना हाया नोंथांआ?
औ एसे एनैखौ हायो ओ जेरै सुइस बरड कारेन्टनि कारेन्टनि सुइस बरर्डफोरखौ ओरैनो माने एसे एनै थारफोरखौ जरायनो हायो ओमफ्राय बै मिटार बक्स थायोना न'नि मिटार बक्स बेफोरनि बागै एसे एलै ओरैनो न'नि जेरै ओ थार थारनिफ्राय बोनानै जोङो न'नि लाबनाय
औ
न'सिम लाबोननाय बेखिनिखौ हायो बाखि माने बे मोब्लिब गेदेर औ औ बेफोरखौ एसे एनै हायो ओमफ्राय ओरै बांद्राय हानाय जाया आरो नोंथां। औ औ नंगौथां औ नंगोनथां औ नंगौ। रोंना थानाया गोबां गोनां।
खम खरसयावनो जायो। आरो बांद्राय गोदोर हायिबायायसाबा इलेक्ट्रिसियान मानसि लिंहरनांगोन।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ नंगौ। होमबा नोंथां जोंना। समाबो जाबाय जोंनि रायज्लायनायखौ। बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
जोबोर गोबां बाथ्रा मिथिबाय नोंनिसिम।
औ औ
दे बिदिब्ला।
दे नोंथां दे।
उम